खोनादों ना?
औ नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनादों ना?
औ नोंथां नोंना माथोआ एसे बायनानै फैदों आरो।
औ दालाइ
औ दाबो बेसे एसे बेनो दङ।
औ औ ओं औ औ।
औ अ नोंथां खोनाबाय दे औ नोंथां खोनाबाय।
ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा?
आङो दाहाय बाहेरायाव जिरायना दङ आरो ना माने न' सिङाव जोंना नेटवार्क मोना नालाय ओंखायनो बिदिनो बाहेरायाव जिरायनानै दङ। नोंथाङालाय मा खालामदों।
आंबो गरम नालाय बोथोरा बेनिखायनो जिरायनानै दं। ओमफ्राय नोंथाङा ओंखाम जाबायना?
ओ ओंखाम जानाय जाथ'वाखै माने आइआ दासो संगासिनो आरो ना? बेखौनो नेदों एसे टाइम लाबावगोन आरो ओम नोंथाङा ओंखाम जाखां
औ। आं दासो जोंना लाबोदों ओंखामखौ ओमफ्राय आंबो नोंथांजों रायलायखांनायनि उनाव दसथाना जानोसै आरोना। ओमफ्राय औ मिथियाथ' नोंथां आं दा नायहैबासो मिथिगोन।
अ आतसा सा।
ओम ओमफ्राय आं नोंथांखौ मोनसे आयदा लानानै फन हरनाय जादों आरोना
औ
ओमफ्राय नोंथां मोनाथ' माने बैसागु बोथोर होननाय फालियोदां
औ औ फालियो नोंथां
औ ओमफ्राय ओ आं खोनानो मोनदों बैसागु बोथोराव गोखा गोखै जानायनाय जायो आरोना आमफ्राय बेनि बागै नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा आंनो सावरायनो हागोन
औ जागोन नोंथां ओ ओरैनोलाय बैसाग बैसागुआ जों बर'फोरनि थाखाय बिराद मोनसे गिदोर सेलिब्रेसन आरो ना।
माने बे खौ जोङो जोंनि बर' बर'फोरनि हिसाबाव जोङो बेयो जोंनि थाखाय मोनसे निउ इयार सेलेब्रेसन जाहैयो आरो नालाय।
औ औ
बियो ओरैनो ओ बियो बैसाग दानाव जायो ओमफ्राय ओरैनो जोङो इंलिसनि बुंनो थाङोबा एप्रिल मान्थआव स्टार्ट जोंनि बर'
औ
हेलौ
औ औ खोनादों नोंथां
अ नोंथां माथो खोनादोंंबाल
औ खोनादों खोनादों
औ औ ओ आं अ नोंथांनि माथोआ बारा स्र' जायाखै
अ नोंथाङा होनलाय होनबाय था
औ जागोन दे ओ आं होनदोंमोन दि बिदिनो जोंनि बर' बर'नि निउ इयार जायो बैसागुआ एप्रिल दानाव जायो आरोना एप्रिलनि थार्ड टिन फरटिन बेरिनिफ्राय जायो
ओमफाहाय बेवहाय जोङो औ बेवहाय जोङो मोननै टेपनि थायो बैसागुआ मोनसे जाबाय मोसौ थुखैनाय ओमफ्राय आरो जोंनि मानसिफोरनि बैसागो मोसानाय बिदि ओमफ्राय मोसौ थुखैनाया जाग्रोयो आरोना मोसौ थुखैनायाव जोङो बैसागु मोसानायनि सानसे सिगां खालामो बेखौ जोङो मोसौफोरखौ गावबागाव नखराव थानाय मोसौखौ जोङो दैमायाव थुखैहैयो बा न'आवनो थुखैयो दाना खिसुमाना दानि जुगाव ओमफ्राय आरो बेखौ सौ मोसौखौ जोङो फानथाव ओ फ्राय जोगोनार ओमफ्राय आरो बिदिनो आलदा आलदा बुस्थु-बुस्थुनि जोङो माबा माला गानहोयो आरो ना आमफ्राय बेखौ बिदिनो खुबैनानै जोङो फानथावफोरजों खुबैयो ओमफ्राय बिदिनो थारमाने मोसौ थुखैनायखौ बिदिनो हेगारहरो आरोना जोङो ओमफ्राय बेनि उनाव बिनि नेक्स्ट देहायसो फैयो बे गोखा गोखै जानाया फैयो गोखा गोखै जाखालि जोङो बिदिनो ओरैनो जों खोनानो मोनदों दि उन्दैनिफ्रायनो खोनानो मोनदों दि गोखा गोखै जाखालि मानसिफोरा एकस' एकथा बिद माबानांगौ बुथुमनांगौ होननानै आरो ना दाथ' बिदिथ' लाइक बिदिथ' माने एफा एकस'था एक्स' एकथा मानि बि बुथुमनो हाय नालाय ओंखायनो बांसिनानो थ्रिसथा बिस था बा थ्रिसथा बिदि बिट ननायागिरनानै सङो आरो ना ओमफ्राय बेवहाय जोङो जेसेबां हाग्रानि मुलै बा थायो बा मैगं मुलै बिदि थायो बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै बिस सोरहाबा थ्रिसथा बिदि बिट बानायनानै जों सङो आरोना ओमफाय बे गोखा गोखैयावनो बे गोखा गोखैखौ मोनैसो बुंनोसै आरो ना आङो मा मा थायो मा मा होयो
औ
बेवहाय थायो माने आमफाय आरो खारौ खानदाइ बिबार आमफाय
औ
औ किसुमाना औ ओमफ्राय किसुमाना माने बिराद बेलेग बेलग मैगं होयो ना सोरबा लाफा सायख' होयो सोरबा दिंखिया बिलाइ दिंखिया बिलाइबो होयो ओमफ्राय ओमफ्राय आरो जो जोग्लावरि ओमफ्राय जोङो ओरैनोलाय जोङो मोनसे मैगं दं बेखौ मा होनो मिनथिया जायखिजाया जों ओरैनो बोरमा मेन्दा ना माबा बिदि होनो आरोना बे बिराद माने बिराद आरोना बियो बियो
औ
बिदिनो हाग्रानि मैगं मोननैसो बुथुमबावो आरोना आङो मुंफोरखौनो एसे मुंफोरखौनो एसे बावबाय माने बे गोबावबो जाबाय नालाय ओमफ्राय थाइजौ गोरलै थाइजौ औ औ थाइजौ गोरलै है होनाय जायो ओमफ्राय खान्थालबो होयो खान्थाल थाइजौ ओमफ्राय लाफा सायख' ओमफ्राय आरो बिदिनो मोन मैसो दंबावोमोन आङो माने एसे बावबाय आरोना मा मा होयोमोन बिदिनो बुथुमनानै एक्स' एक्स' एकथा नंद्रायाबाबो माने एकस' एकथा नंद्रायाबाबो माने बिसथासो बिदि बिद बानायनानै संनाय जायो ओमफ्राय बेखौ जोङो न'खरनि बयबो एसे एसेबाबो जानांगौ बिदि मानियो आरोना बेखौ जानायनिबो मोनसे रिजोन दङ आरोना खि माबा बे गोखा गोखैखौ बे गोखा गोखैखौ जाबाथाय बैसागोनि जे बार फैयो बे बाराव जोङो खोनानो मोन्दों जे बिराद बेमार आजार फैफायो लोगोसे मानसिखौ माने बिराद बेमार खालामहोयो आरोना बे जेनेबा लोमजानाय लोमजानाय साजानाय गुजुनाय ओमफ्राय आरो मेगननि बेरामफोरबो फैयो होननानै खोनानो मोन्दों ओमफ्राय बेफोर जामारोबो देलाय बे बेफोरखौ होखारनो थाखाय जोङो माने बे गोखा गोखैखौ जानाय जायो आरो ना।
औ
बेयो ओम बेयाव ओमफ्राय माने गोखा गोखैखौ जोङो मुलि हिसाबै आवनो लोमजायाथों होननानै बैसागोनि बारहावाखौबो गारज्रि बारहावाखौ माबानो थाखाय, दिल खालामनो थाखाय जों बेखौ जानाय जायो आरोना माने बेमार आजार दाजाथोंसै होननानै
औ
ओमफ्राय ओमफ्राय बिदिनो फार्स्ट बैसागुआ गोखा गोखै जानानै थांनायसै थां-थांहोयो जोङो ओमफ्राय नेक्स्ट दिननिफ्राय जोङो मोसानाय खौ स्टार्ट खालामनाय जायो आरोना
औ
औ
नोंथाङा एसे मोसानायखौबो बुंदो। एसे रंजानायखौ बोरै रंजायो माबा माबिफोरखौ
औ औ बैसागुखौ जोङो माने बैसागुआथ' जोंनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे सान आरो ना बेवहाय बयबो गथ'फोरबो बा बोराय बुरिफोर ओमफ्रायबा ओ जोंसिबां लाइमोनफोराबो बिराद गोसो गुदुं जानानै बयबो ज' ओंखारबोयो आरोना ओमफ्राय फालो फालो बिदिनो ओंखारबोनानै गावबा गावनि ग्रुप बानायनानै उन्दैफोरा उन्दैफोर, ओमफ्राय बोरायफोरा बोराय बुरि बिदिनो गावबा गावनि ग्रुप बानायनानै मोसानो थाङो आरो ना गामि गामि मोसानो थाङो न'खर न'खरनि ओ न'खर न'खराव मोसाहैयो बिदिनो रंजाहैयो। बेवहाय बयबो गोमो उम बयबो समाय सारनाय बायदि गोमो दख'ना गानाजोबो। आर'नाय खायो। सेंग्राफोर गामसा गानजोबो आर'नाइ लाजोबो। ओमफ्राय सिख्लाफोरा बिदिनो बिबारफोर आलायनानै बिबार मालाफोर गाननानै बिदिनो ज' ओंखारलाङो आरोना रंजानो।
ओमफ्राय बेवहाय ओ बेवहाय गावबागाव ग्रुपा गावबा गावनि मोनसे सल' थायो बैसागोनि सल' बिदि थायो।
बेवहाय जोङो खाम जथा सिफुं बेफोरखौ सेरजा बेफोरखौ लानानै बयबो गोम गोम ओंखारबोयो आरोना मोसानो। बेयाव बेखो जोङो निउ इयार ओ बेखौ बैसागु मोसानाया जाबाय जोङो निउ इयार सेलेब्रेट खालामनो निउ इयार खौ वेलकाम खालामनो थाखाय
मोसानाय जायो आरोना बयबो गोसो गुदुं जानानै रंजायो बे टाइमाव जोङो गोदोरफोरनि उम गोदोरफोरनि गावनिसाय देरसिन आबै आबौमोननिफ्राय जोङो बोरबो लानो थाङो आरो ना।
औ औ।
बिदिनो बिदिनो जोङो बैसागुखौ मोसानानै हेगारहरनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ औ। उम मोजाङानो दे खोनानानै मोजां मोनबाय
नोंथां
औ।
हेल'
औ नोंथां खोनादों
औ औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ औ
औ आरो माबाफोर सोंनो दंबावो नामा नोंथां?
अ बिदिनो माने औ नोंथाङा बुंबाय जे खार' खान्दायखौ होनदोंमोन। आं बेखौ मोनायाव बारनाय होनना खोनादों आरोना औ ओमफ्राय बे मानसिफोरखौ आं फुङाव खननाय नुयो बेखौ ओमफ्राय बे मोनायाव सिरिना थायो नामा बारनानै?
औ बे माने खाराव खान्दाया बिबारा मोनायावल' बारो आरो ना मोनायावनो हरसेयावनो बारनानै हरावनो बे सिरिना थायो ओमफ्राय माने बिराद गोजौ नालाय मानसिफोरा हाननो हाया नालाय बेखौनो सिरिना थाबाथाय बेखौनो खन्नो थाङो आरो ना। बेयो माने बिराद गोखा ओमफ्राय बेरामफोर फाहामो होननाय खोनादों बिनिखायनो मानसिफोरा बिराद माने बेखौ नायगिरो आरो ना
औ औ नों नोथाङा मोजाङै बुजायना होबाय आंखौ आं बुजिबाय आरोना मोजाङै दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय ओमफ्राय मोजां मोनबाय आरोना रायज्लायनानै गोजोन्थों
औ औ औ गोजोनथों